हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां अ मा खामदोंमोन नोंथाङालाय
नै नोंथां दा गरमथारना गरमखाय माने माबा दंफां सायख्लुमाव जिरायनानै एसे बारहावा जादोंमोन नोंथां।
माने सान्दुंङाव ओंखारनो हायि बायदि बिराद गरम जादों।
औ
नोंथांजों आं दिनै माने मोनसे टपिक लानासो रायज्लायनो कल खालामदोंमोन नोंथां।
टफिक आबा मा मोनबा नोंथां?
माने आं जे दा मोनसे कलेजनि प्रजेक्ट खालामगासिनो बिदिनो मानसिफोरनि थांना थानाय माने सुबुंफोरनि थांना थानाय जिउनि बागै एसे टपिक डिसकासन माने खालामनो सानदोंमोन नोंथांजों एसे आं प्रजेक्ट खालामदों नालाय एसे दे नोंथांनिबो आइदिया मोनोब्ला साबसिन जागौमोन नोंथां। ं
नोंथां आंथ' मोन्थिनाया बारा मोन्थिनाया मोनथियो एसे ओमफ्राय नो
सोंनो होमबा आङो माने मा सों मा सोंनो नागिरदों बेखौ खिथाहरग्रोसै होनबा?
औ औ नोंथां दे सों
माने जोंथ' गोदोनिफ्रायनो आदार जानानै थांना दंबोगासिनो खिन्थु माने जों दाबो माने मारै जेनेबा मा राहायै मानसिफ्रा मोजां जिउ खुंबोगासिनो जेनेबा मानसिफोरनाव मा मा अंग' थायो जेनेबा बेफोरजों मा मा खामानि मावो बिनि बागैसे खिथाहरदो नोंथां आंनो जा मिथियो बेखौ।
मोन्थिनायाथ' मोन्थियो नोंथां मानसिनि सायाव एसे मोन्थानाया मोन्थियो होमबाबो आं बांद्राय मोन्थिया आरोना नोंथां होमबा आं नोंनो आं जिखिनि मिन्थियो बेखौ खोन्थानोसै खोमादों ना नोंथां?
औ
होमबा नोंथाङा एसे खोनासंलांदो आरोना नोंथां।
औ औ एसे गोसा होनदो नोंथां।
अह नै नोंथां मानसिया थांना थानो थाखायथ' गोदो मान गोदोथ' बुंजाला नोंथां मानसिया गावनि जिउखौ थांनानै थानो थाखायथ' मा होनो आदार जानानैनो थांनानै थायो आरोना। नोंथां आरो माबा खायसे सुबुं खायसे माने गावनि जिउखौ माबानो थाखाय मानसिया गोबां गो माने बिराद खस्थ' आरो गोबां मा होनो गावनि आदारखौ सुफुंनो थाखाय गोबां खामानि मावो आरोना नोंथां गावनि जिउखौ लाखिनो थाखाय माने गावनि देहाखौ देहाखौ गोग्गो मोजां खालामनो थाखाय। नोंथां
औ।
मा होनो अक्सि माबा गाव जिउखौ थांना लानो थाखाय
गावनि जिउखौ थांनानै थानो थाखायथ' अक्सिजेननि बिराद गोनांथिना नोंथां बेखौथ' बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोननाय जायोना नोंथां।
औ नंगौ।
अह। माने नोंथां मा होनो जिउ जिउखौ लाखिनो थाखाय सुबुंफोरा गोबां आबादबो मावो मावनानै आबादबो मावनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय माने गावनि नांगौ जानाय बेसाद मुवाफोरखौ सुफुंनो थाखाय एकदम माबा गावनो गाव माबा खालामना लायो आरोना गावनो गाव गावनि आदारखौ जगायना लायो होनजायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफाय अंग'फोर होनोबाथ' नोंथां मानसिनियाव गोबां अंग' दं माने आं मोनथिनायाव आरोना नोंथां जेरै जेरै आदार दोगोन जानो थाखाय बान्दार दं आरो हांलानो नो थाखाय सफ्ल दं आरो माबा सक्ति जगायनो थाखाय बिखा दं आरो मा-मानसिनाव गोबां माबा दं नोंथां आं बारा एक्सप्लेन खालामनो ओ रोंलायलाङा नोंथां माने आं मानसि होनोबाथ' बे सरासनस्रायै जिउ थांनानै थानायफोरखौल'सो बुं माबा फोरमायनो हायो नालाय नोंथां बिदिनो सुबुं सुबुंफोरा होमबानों होमबा नोंथाङा नोंथांनाव आं सोंसै खोमादां! खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
माने नोंथाङा प्रजेक्टआ बेसेबांसो सहैखोबायदि?
अह प्रजेक्टआथ' होनबा दाथ' नोंथांनो खिथानो हरनोसै होनबा जेसेबांसिम सहैदों। मानेथ' जोंना मानसि मानसि होननानै बुंङोब्लाथ' जों मानसिया जाय जानला मानला जाया मानसिया गोबां जिब ओ जिबख्रि बिदिनो गुन्द्रासा बिदिनो गोबां रोखोमनि जिबख्रि सेलस एबा हारा बायदि माबाफोरजों दाजानासो सासे मोनसे मानसि सोमजिदों नालाय नोंथां
औ औ नोंथां
ओंखायनो माने जों मानसि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनो फार्स्टआवनो गिबियावनो थागोरो जोंना बिदिनो मानसिनि अंगफोर बाहागोफोर बे गैयाबाथ' जों मानसि सोमजिनो हाया फार्स्टआव बिदिनो औ जोंनि मावनो दांनो थाखाय जोंनि आखाइ थाबाय जाय जोंखौ गासिबो खामानियावनो म दद खालामो जाय बिदिनो जानायाव लोंनायाव जेरै खुसो ओ सानफ्रोमबोनि माने खामानि मावनाय जेरै जोंनि संनाय खावनाय बाय दियाव माने आखाइया जोंखौ मदद खालामबाय आरो आथिं आथिं थाबाय बे आथिङाहाय जोंना जोंखौ माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम था थांनाय बा बिदिनो खस्थ' खामानि मावनाय बिदिनो दंफां गाखोनाय बायदि खामानिफोराव आथिंङाबो मदद खामबाय जोंखौ बिदि आरो थायो जोंना मेगन जोंखौ नुनायाव मदद खालामो आरो खोमा थाबाय जोंखौ जाय बिदिनो माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ खोनानायाव मदद खालामनाय बिदिनो माने मानसिया गोबां गासिबो माने मानसिनि फार्टसफोरा माने नांगौ गोनां गोजा माने गोनांथिनि थाखायो थाजोबनाय आरो नोंथां मोनसे माने फारतसानो बेखार नङा माने गासिबो खामानियावनो फैजोबो जेरै गन गनथं होनबाय गन्थंआ जोंखौ मोनामसुनायाव मदद खालामबाय जेरै सम्फल होनो सम्फलआ जोंखौ बिदिनो हां लानाय बार थांलाय फैलाय खालामनायाव मदद खालामबाय बिदिनो बायजोनि जोंनि देहानि सिंनि ओ अरगानफोरनिफ्राय लानानै बाहाराव थानाय अरगानसिम माने गासिबो जों नि मदद खालामजोबो नोंथां। थांना थानाय जाय समाव जेरै कितनियाहाय जोंनि बिदिनो नां गौ जानाय मुवाफोरखौ बायजोआव एंगारहरनायाव मदद खालामबाय। आरो बिदिनो थायो ओ थै रोदाफोर जाय जोंनि थै रोदाफोरा जोंखौ जोंनि थैफोरखौ माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम खारसारनायाव मदद खालामबाय। बिदिनो गोबां रोखोमनि पार्टसफोर दंजोबो अरगानफोर दंङ जोंनि सिङाव जेरै बुंङो आरो भानदार बुंङो नोंथां बान्दारावहाय जोंनि दोगोन जानाय आदारा माने बान्दारा-बान्दारनिफ्राय ओरै बिबु फिसा जानानै बिबु गिदिरसिम माने बिबु गिदिर जानानै जोंनि माने बायजोसिम एंगारजाबाय आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि दंना नोंथां बिदिनो आरो बिखा बिखा बायदिसिना दं बे गोदोनिफ्रायथ' माने बे बि बिखाया-बिखानि मावनाया थाबथायोबानो माने मानसिया जिउ खोमानांगौ जायो होननानै खोनाबोखादोंना नोंथां। गो-गोदोनि समनिफ्रायनो औ नोंथां औ बिदिनो गोबां रोखोमनि पार्टसफोर दं आरोना नोंथां जोंनि सिङावबो माने मानसिया गा सै नैजौ द'था हाराजों दा जानाय होननाय खोनादों आं औ आरो जेनेबा बिदिनो थाबावबाय गुबुन आ माबाफोरनि खामानि जेरै बिगुन-बिगुर-बिगुरा जोंनि माने बा जोंनि देहानि माने सिं बाहागोखौ मदद प्रटेक्ट खालामनानै लाखिबाय जाय साननि- निफ्राय मोननाय माखासे इउ भि रेडियेसनफोरा जाहाथे जोंनि देहाखौ माने माबा खालामनो हाया। बिनि थाखाय जोंखौ बिुगुदा बिगुरा माने हेफाजाब होबाय माने देहायाव जाहाथे बेराम आजार जाया बिनि थाखाय आरो गोबां रोखोमनि दं आरना नोंथां माने जाय जोंखौ मदद खालामबोदों आरो आजिखालिथ' जेनेबा हाराफोर हाराफोरनि माबा फोरा खमजुरि जानानै बेनिखायनो दा जों केलसियाम नांगौ जादों केलसियाम जायोब्लासो जोंनि बन सोरा माने राफोद सांग्रां जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो आं बेफोरखौ लिरदोंमोन नोंथां आरो जोंनि गासिबो माने जेसेबांनो जोंनि देहायाव बिदिनो माबाफोर दं बिसोर गासिबो खामानियाव फैजोबो आरोना नोंथां होमबा आंथ' इसिबां लिरजोबाखै ए बेसेबांखौनो लिरना दोनथ'दों आं नोंथां आंबो दा माने गुबुन मानसिफोरनिफ्रायसो नागिरदों नालाय होमबा नोंथाङा आंनो एसे साजेस्ट हरबावनो हागोन नामा, माने खिन्थाहरबावनो हागोन नामा? समायसे
खोन्थानोथ' हागोन नोंथां नों
औ मेलेमनि मेलेम नि बागै एसे खिन्थााहरनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथां नोंथां होननायाबो दानि बुंलांनायाबो नोंथां बुंलांनायाबो मानि माने मोजाङानो जादों नोंथां।
औ
बेनिफ्राय मेलेम होनना बुङोबाथ' मेलेमा माबा मा होनो ओ माने मोदोमाव नांनाय बिदिनो माबा मोदोमाव दालाय माबा माबि सौदावनाय बेफोरबायदिखौ आरो साननो हानाय गोहो आरो मा होनो मो मोजां गाज्रि साननाय बायदिखौ माने मेलेमा माबायो आरोना मेल खौ खोनानाय बायदिबा माने मोनथिनायाव मोननै रोखोमनि होनदोंमोन मा मा बुं होनदोंमोनथाय आं इखौ खौ बारा मिथिला आरोना नोंथां
औ नोंथां आंबो इसिबां माने मेलेमनि बागै गोसोआव गैला खिन्थु आं आं मिथिनायाव मिलेमाहाय जोंनि थावनाय जोंनि माने मोन दांनाय बिदिनो खु दुखु मोननायाव सानाय मानायफोरखौ माने माबायो होनना दैथायो होननानै खोनादों नोंथां मेलेमाव माने मे औ मेलेमाबो बेसेबांबा थाखो दं होनदोंमोन नोंथां मोनब्रै ना मा थाखोन ना मा दं होननाय खोनादोंमोन आं मिलेमाबो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि
आंबो बिदिनो आंम उम उम औ आंबो बिदि बिदिनो होननाय खोनादों आरोना नोंथां हमबाबो आं माने मेलेमनि बाहागोफोरखौ बावबाय आरोना नोंथां बे बाहागोफोरा मामोनथाय आं बेखौ खोन्थानो हायासै आरोना नोंथां माने मा होनो मेलेमा बिदिनो सालाया सालायजों थावनाय
खौ मोनदांहोयो आरोना मेलेमा आरो मोदोमफोराव माबा मोनसे माने गाराय बौनाय बिदिखौ माने मिसिननिफ्रायबो स्पिडसिन खोन्थायो होननानै माने मोनथिदोंमोन आरोना नोंथां माने साननाय हान‌ साननो हानाय गोहोफोरखौ बाराय होयो होननानै मिथिनाय मोन्दों आरोना नोंथां।
उम नोंथां होमबा माने नोंथांजो सावरायथ'बाय आं गुबुनफोरजों एसे सावरायबावनोसै होमबा नोंथां औ दे होमबा ना दिनै नों नोंथां दिनैना जाथ'बाय औ।